औ खोनादों ना? औ। दे होनोमबा जोंहा ओरैनो दङब्ला एसे सावरायलायबावनोसै जोंहा।
जागोन नोंथां जागोन सावरायजागोन दे।
जों सावरायनोसै जों सुबुं माहारिनि सायावनो जेनेबा जों सुबुं माहारिया थांना थानो थाखाय जिउआव मा मा गोनांथि जायो बेफोरनि सायाव आरो। जेरैबायदि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै मावनाय दांनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय बेसाद बायदिसिना गोनांथिनि सायाव सावरायनोसै आरो नोंथां
औ औ
जागोन ना?
औ दा हबा जों सुबुंनि जिउआव गोनां जानाय होनना बुङोब्लाथ' सानफ्रोमबो जिउआव जों बाहायबाय थानाय बायदि मैया गोनांथि बेसादफोर लोगोसे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि सायावाव सावरायनायखौनो बुंजागोन आरो नोङो
औ आ नथां
ओं दा गुबैयै जोंनि सुबुं जिउआव गोनां जायो होन होनब्लाथाय जोंनिया जानाय लोंनायानो आरोना गुबैयै जोङो जुदि जानाय लोंनाय जुदि जों जायाब्ला अब्ला जों जिउआव थाङा थानो ना आरो गिबियावनो जोङो गावखौ फोथांना लाखिनोनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां?
बेनि उनावसो नैथियाव जोंहा बायदिसिना गोनांथि जानाय जेरैबायदि गारि हमनानै ला मटर बेनिफ्राय न' नङ होनबा?
औ नोंथां औ
बेनि उनाव फरायसालि बेफोर गोलैगोन आरो नोंथां दा थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे ओ बुंग्रोलांदो जों सुबुंनि जिउआव मा मानि गोनांथि जायो थांना थानो थाखाय
आदारनि नुनो मोनो दा आदानि अनगायैबो जेनेबा थाग्रा न'आबो सुबुंनि थाखाय गोनांथार बिनि उनावहाय गावनि गोनांथि बादियै गियाननि गोनांथि जायो जेनेबा गियान आरजिनो बिथांमोना मानि सोलोंथाइ लायो दा बेल' नङा मानि साननाय हनाया सुबुंफोरना सोलायबाय थायो जायनि जाहोनाव मानि बिथांमोना गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि अनगायैबो गाव गावनि जेनाखि स्टेेनडार्द लेभेल बे ओ गावसोरखौ समायहोनो थाखायबो बायदिसिना खालामनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो गारि मथर
औ
औ दा गावसिनि जेनाखि गोनांथि बे जाहैबाय सुबुङा गावसोर बानायनाबो लानो हायो बा गावसोर गुबुन जेनेबा
औ नंगौ
जेनेबा आथिखालाव माबादि सुबुंङा स्टेेनडार्द लेभेलाव फैखो बिनि सायाव
औ गिबियावनो जों गोदोनिखौ बुंग्रोनांगोन गोदो माबायदिमोन अब्लासो जोंङो आथिखालनिखौ बुजिनो हागोन नंङा होमबा
औ नोंथां
गिबियावनो गोदोनिखौ नायनो थांङोब्ला गोदोथ' सोलोंथाइ गैयामोन बे थार बाथ्रा गोदो सोलोंथाइ दंमोन नाथाय गोबां खममोन जायनि थाखाय गोदो माबायदि जानांगौमोन बेफोर जानो हाजोबासै जेरैबायदि गोदो जोंङो सोलोंथाइ होनानै जोंनि समाजखौ जों मोजांङै दानो हागौमोन नाथाय गोदो जों सोलोंथाइखौ मोजां लायैनि थाखायनो जों जों समाजखौ मोजांङै दानो हायासै बेनि गोहोमा जोंङो दासिमबो सोलिगासिनो दंङ माने दासिम बे बेफोरबायदि गोहोमा जोंनि समाजाव गोग्लैयो आरोना गोदो सोलोंथाइ लायैनि गुबै जाहोना दा जोंनो सुबुं हिसाबै दानि जुगाव जोंङो सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि जानानै फैदों जाय सोलोंथाइ गैया जों बेखौ नायस'ननानै आरोना नोंथां बेबायदि जानानै फैबाय आरो जोंनि समाजाव दा
औ
जाय सुबुंङा सोलोंथाइ थायो बेखौसो जों दाना मान होयोसै बेबायदि जाबाय गोदोनि समावथ' बेबायदि नंङामोन जाय सोलोंथाइ ओ गैया बेखौबो मान होयोमोन समानैनो मान होयोमोन जायफोरा हालेवनो रोंगौ बा जायफ्रा खामानि माव? खामानि दामानि मावनो रोंगौ बेफोरखौसो माने मान होयोमोन आरो गोबां गोदोनि समावहाय दानि समाव जोंनि सोलायनाया बेनो सोलोंथाइनि सोलायनाया फैबाय लोगोसे गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायखौ दा बुंसै आरो गाननाय जोमनाया गोबां सोलायबाय आरो
गोदो जोंहा गावनि आखाइजों दानानै गानोमोन नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
गावनि आखाइजों दायोमोन दानानै गोबां रोखोमनि दायोमोन गोबां गाब होनानै मिथिंगानि लोगोसे गोदोनि दानाय जिफोरा जोबोद मोजांमोन नाथाय दा-दानिखौ नाय दानिया मेचिनजों दानाय एमब्रयदारि खालामनाय बेफोरबायदि ओंखारबाय आरोना आरो गोबांङानो दानाय लुनायाव ना गैलासेै गोसो गैलासै आरोना दा सोलोंथाइयाव जोंनो गोनां होनबा जोंनो बैफोर गोनां गाननाय जोमनाय दहाय नोंथांङानो बुंलांखाबाय नंङा होमबा
औ
ओमफ्राय दानि जुगाव जोंनिया सोलायनाय फैदों होनबाथ' दा बैफोरनो गोदान गोदान टेक्न'ल'जि जायखौ सुबुंनि थाखाय गोबां मादो हेफाजाब होगासिनो दंङ जेरैबायदि जोंङो आबाद मावनायाव बाहायनाय ट्रेक्टर नंङा होमबा नोंथां गोदो हाल हेवोमोन जोंङो नांगोलजों नांगोलजों हालेवबा जोंहा मोसौनि गोनांथि जायोमोन बेवहाय जोंहा सुबुंङाल' खस्थ' जायामोन बेवहाय जिब जुनाराबो खस्थ' जानांगौ जायोमोन जेरैबायदि मोसौ मोसौआ गां गावनि गांसो जानायखौ दोनथ'नानै सुबुंनो हेफाजाब होनांगौ जायोमोन
औ औ औ नोंथां औ
दानि जुगाव थ' जोंहा जिब जुनारखौबो खस्थ' होआलासिनो जों खामानि मावनो हायोसै जेरैबायदि ट्रेक्टरनि गेजेरजों
औ
बेफोर सोलायनायफोरा फैदों आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहा जानाय लोंनायावथ' दा बुंसै जानाय लोंनायाव जेरैबायदि अर्गेनिक मोनब्ला दानि जु-जुगाव हासार गोनां रासायनारि हासार होनानै दिहुननाय गोबां मैगं थाइगं मोननो थांसै आरो नोंथां बेैफोरखौ दिहुननायनि गुबै जाहोनाबो बेनो सुबुंनि सुबुं अनजिमा बांनाय बांनायनि थाखाय नांगौ जान नाय मा होनना बुङो मैगं थाइगंखौ मोननो थाङा जायनि थाखाय जोङो साननैनि गेजेरावनो मैगं थाइगं दिहुनना होनो गोनां जायो आरो बैफोर सुबुंनो
औ औ नोंथां औ
नङाब्ला बेफोर सुबुङा माखौ जाना थानो बेबायदि मोनसे साननाय आरो लोगोसे दिहुनगिरिफोराबो बेखौ जेसेबां हायो थाबनो फाननानै गावनि मुलाम्फाखौ लुबैयो आरोना मोननो दा बैफोरबायाददि थासारिनि थाखायनो जोंहा दिनै रासायनारि मैगंफोरखौबो जों जानो गोनां जानानै फैबाय आरो
औ नोंथां औ औ
दा आं द दहायनो बुंखालांबाय जोंनो मा होनो सुबुं माहारिनो गुबै ओ गोनांथियानो जाबाय जोंनिया आदार आदार मोनब्लासो जोङो थांना थानो हायो जुदि जोंहा आदार गैयाब्ला जों थांना थानो हानाय नङा जिउआव जोङो लोरबां जालांगोन नङा होमबा
औ नोंथां
नोंगौ बेजों लोगोसे जोंनो मिथिंगानि मिथिंगानि सम्पदखौबो नांगौ जेरैबायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बार दै अखा सान बेफोरखौबो नांगौ जों नङा होमबा उम दा बेफोर गैयाबाबो जोंहा जिउआव माने थानायनिख्रुय थायैआनो साबसिन आरो जेथुबा जोङो बार गैयाब्ला हयथ' जोङो थैलांनोबो हागौ नङा होमबा नोंथां
औ औ
सान गैयाब्ला जोङो सानफ्रोमबो खोमसि थाबाय थानो गोनां जानो हागौ बेफोराव जोंहा गोबां खस्थ' जानो हागौ दा सान गैयाब्लाथ' जों मिथिखायो मायाबा मोनसे दंफांनिफ्राय फिथाइ मोननो गोनांबाबो जों मोनाबो जानो हागौ साननि सोरांनि थाखायसो जोङो खायसे फिथाइफोरखौ मोननो हायो नोंथां
औ औ
दा सुबुं जिउआव जोंनो नांगौ होमबा गासैखौबो नांगौ जेरैबायदि मिथिंगानि मोननाय मोननायखौ थ' नांगौनो बेजों लोगोसे जोंनो
ओ गोनांथि जायो दैनिबो नङा होमबा दैया मोनसे गोबां बिफाव लायो आरो जोंनि सुबुं जिउआवहाय जोंङ आदार जायालासिनोबो खायसेया जोङो दै लोंनानैबो थानो हायो आरो
औ औ
दैनि गांनायखौ सोरबा सोरबा सुबुंआ सहायनोबो हायाबो जानो हागौ आरो ना दै थरथिंसे मोनोब्लानो खायसे सुबुङा गोजोननाय मोनो
नंगौ नोंथां औ नोंथां
ओ दा बेफोर बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव गोबां दङ जानो हागौ बेनि सायाव नोंथाङा बुंलांदों फंनै सो
औ नोंथां जेनेबा बुंनो थाङोबा जोंनि सुबुङा माने गावनि गोनांथिखौ सुफुंनायनि अनगायै गोबां खहाबो खा खालामनाय जों नुनो मोनदों आरो जेनेबा बुंनो थाङोबा सुबुङा गावनि गोनांथिखौ सुबुंनो सुफुंनो थाखाय गोबां जेनेबा सुबुं अनजि मा बांनाय लोगो लोगो मिथिंगाखौ इनाय अनागार खालामनाय बा दानस्रांनाय बेफोरबायाददि जों नुबोगासिनो दं आरो जायनि जाहोनाव मानि बोथोराव माने नांगौखिनि अखा नांगौब्लाबो बिदिनो अखा मोना आथिखालाव बिदि नुजायो आरो जेनेबा आबाद मावनो थाखाय माब्लाबा गोबां खरान होयो दैनि गोनांथि जायो बेफोरबायदिखौ जोङो थिग बेबायदिनो जेरै गारि मटरनि बेलायावनो बा सुबुङा गावनि जेनाखि फालांगि बा फालांगिनि अनगायैबो जेनेबा गाव आथिखालावथ' नुनो मोनसै जों गोबां न'खर न'खर गारि मथर दा बेफोर गारि मथर बांनाय लोगो लोगो माने जोंनि जेनाखि आबहावा बेयो गोबां गेब्रें नायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेफोरो सुबुङा गावनि गोनांथिखौ सुफुंनायजों लोगोसे माने माखासेबो खहा खालामनायखौ जों नुबोगासिनो दं आरो
उम आरो
सुबुङा जेनेबा नांगौखिनि जा गोनांथिखौ सुफुङो बियो माने समजों सम सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां साननाय हनाया गोजौनिफ्राय गोजौ जाबोदों जायनि जाहोनाव माने गावनि जेनाखि गोनांथि बेखौ थोआ थोआ खालामनायखौ जों नुदों आरो नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा गोदोनि समावथ' आबाद मावनायाव गोबां बिदिनो खस्थ'नि गेजेरजों आबाद मावनाय नुनो मोनोमोन जिब जुनार जुनाराबो खस्थ' खालामनो गोनां गोनां जायोमोन बिदिनो मानसि याबो नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनसै माने गोबां बिरोंदामिननि गेजेरजों आबाद मावनाय बुंनो थाङोबा आथिखालावथ' गामियाव माने मोसौजों हालेवनाय बांद्राय नुनो थांला आरो बिदिनो ट्रेक्टर सोनानै खोथिया फुजेनायनिफ्राय लानानै माइ गायखांजासिम बिदिनो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनो।
औ
दा बिदिनो जेनेबा गोबां गोदोहाय खस्थ'बाबो आथिखालाव माने लासै लासै जेनेबा खस्थ'आ खम जाबो ब्लाबो माने जों माबा मोनसे खहा खालामबोगासिनो दं आरो जेनेबा बुंनो थाङोबा मिथिंगानि सायावनो बा जों आबाद आबाद मावनायाव जेनेबा अखानि प्रब्लेम जेंना बेफोर नुजानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ थारैनो सैथो।
थ' नांखागौ नालाय आदाराथ' जोंनि गाहाय बुंजायो जों आदार नङाबा थांनानै थानो हाया। बिनिखायनो माने सुबुङा माखासे जेनाखि मावनो गोनां खामानि बेखौ मावबोगासिनो। आरो जेनेबा माबेबा मोनसे जेंना गोनां जायोबाबो बेखौ मावनो गोनां थासारियाव आथिखालाव सोलिबोनायखौ जों नुबोगासिनो दं नोंथां।
औ नंगौ।
दा गोनांथिखौथ' सुफुंखानांगोन जेनेबा सुबुं माहारि हिसाबै बयहाबो थांना थानाय गोबां गोनांथि जायो जेरैबायदि जों नोंथाङा बुंनाय बादि बिदिनो दैनिबो गोनांथि जायो जोंहा। बुंनो थाङोबा गासैबो जेनेबा गावजों गाव सोनारलायनायखौनो बुंजायो जेनेबा जों नोंथां।
नंगौ थारैनो सैथो
औ नोंथां दा आथिखालाव जेनेबा गोबां बेफोरबायाददिनो सुबुङा बिफां लाइफां दानफायबाय अखानि जेनेबा गोबां बिदिनो प्रब्लेम जेंना बे खौ जों नुनो मोनगासिनो आरो
औ
औ दा नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावगोन नामा?
औ सोनारलायनाय होननानै बुंबाय नोंथाङा नोंगौ सोनारलायनाय जों दा बेबायदि ओ बुंनायनि ओंथियाव बेनो जेनेबा माबा मोनसे बुस्थुआ गैया जायोबा समाजानो थानाय नङा होननाय बायदि आरो दा नोंथाङा बुंनायबादि नङा होनोमबा?
औ नोंथां
जोंनो दै नांगौ दैया जुदि गैयाबा जों माबा मोनसे जागोन। जोंनो साननि सोरां नांगौ सानआानो गैयाबा जोंहा माबा मोनसे जागोन।